हेल'।
औ नोंथां।
नोंथाङा आंनि माथोखौ मोजाङैनो खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों ओ नोंथाङालाय आंनि गारांखौ खोनादोंना खोनायाखै?
औ नोंथां आंबो मोजाङैनो खोनादों।
ओ ओ ओ ओ।
नोंथां ओंखाम जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय नोंथां ओ नोंथाङालाय जाबायना जायाखै?
आंबो जाखांबाय नोंथां बिदिनो माने ओंखाम जाखांनानै आङो ओरैनो माने दसे बाहेरायाव जेननानै दं आरोना बार लागासिनो।
औ औ औ नोंथां।
औ होनबा आं नोंथांखौ कल हरनायनि माने जाहोनानो माने आं नोंथांजों माने मोनसे बाथ्रानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां। औ सावरायजागोन ना?
औ जागोन जागोन नोंथां जागोन।
होनबा बिदिब्ला नोंथांजों फिथाइ सामथामनि बागै एसे माने ओ सावराय नो होननानै ओ सानदोंमोन आरो।
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ होनबा बिदिब्ला आं नोंथांखौ माने एसे मोनसे सोंथि सोंनोसै औ जेनेबा नों नोंथाङा मा मा फिथाइ सामथाइ जानानै मोजां मोनो बा एबा नोंथाङा जेनेबा जोंहाथ' बिराद फिथाइ सामथाय दं ना नोंथाङा मा मा मा रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नुफेर खो बा एसे नोंथाङा जों बा फिथाइ सामथाइजों मा मा बानायनो हायोबा जोङो माने बेफोरखौ बेलेग बेलेग आ-आयदाफ्राव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ होमबा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना माने नोंथाङा जिसिम माने जि मिथिगौ बा दासिमबो मा मा नुबोखो बिनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ औ फिथाइ सामथायाइआथ' गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ नङा होमबा? जोंथ' जों जोंनि न'आव बा जोंनि लकेल एरियायाव मोननाय हिसाबै फिथाइ सामथाइफोरा जाहै जाहैबाय ओ थाइजौ बेबायदिनो ओ सामफ्राम फिथाइ खान्थाल लिसु लिथि गुद बेजों लोगोसे नारें नारें खमला
औ।
ओमफाय ओ दालिम ओमफ्राय ओ दायो जामबु फिथाइनिबो सिजोन लोगोसे ओ औ लोगोसे बेबादिनो आरो ओ दोंखोआ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आ आङो नामफोरखौ मोनहा जोबब्ला आङो जानोथ' आङो थाइजौ फिथाइखौनो जोबोद मोजां मोनसिनो आरोना न'आव मोननाय हिसाबैहाय। लोगोसे आङो तारबुजखौबो मोजां मोनो।
औ।
औ औ माने जोङो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव नांगौ जानाय भिटामिन्स बा ओ नांगौ जानाय बेबायदिनो ओ थैफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरैहाय जोङो दालिम फिथाइनिफ्राय जोङो फिथाइ ओ थैखौ मोननो हायो नांगौ जानाय माने बेसेबां माने जोंनि देहा देहायावहाय थै गैयाबोला बेबायदिनो जोंखौ डाक्टरफोराबो साजेस खालामो नङा होमबा? बेबायदि दालिमखौ जा बा बेफोरखौ जायोबोला जोङो ओ थैखौ मोननो हागोन होननानै औ बेबा बिदिनो आरो जोङो बे फिथाइ सामथाइफोर दानि जुगावथ' जेनेबा फिथाइ सामथाइफोरखौल' गायनानैल' दोनला नङा नङा होमबा? जोङो फिथाइ सामथाइनि बागानफोरबो बनायोसै जेरैहाय जोङो ड्रागन फि फिथाइखौनो नुनो थाङो बियो जोबोद माने बाजारावबो बा हाथायावबो जोबोद ओ बे बेसेन गोसा होननानैबा जोङो बुंनो हायो आरोना, औ द्रा-द्रागन फि फिथाइखौ जोङो गायोबोला जों गोबां माने रांफोरखौ आरजिनो हायो आरो जोङो बे जोङो दायो गोबां माने द्रागन फिथाइनि बागानफोरखौबो नुनो हायोसै आरोना।
औ औ।
जोङो बेखौल' नुनो हाया गोबां रोखोमनि बागानफोरखौबो जोङो नुनो हायो जेरैहाय ना नारेंनि बागान तारमुसनि बागान आरो गोजां बोथोर थोरनि सिजेन जायोबोब्ला स्ट्रबेरिनि बागान बेजोंनो लोगोसे ओ गोबां कक'वानि कक'वा फिथाइनिबो बा गान जोङो बानायनानै जोङो गोबां बाजारफोराव फाननानैहाय गोबां रां फोरखौ आरजिनो हायो आरोना, औ आरो जोङो बे रांफोरखौ आरजिनानै जोङो जोंनि नांगौ जानाय जोंनि न'खराव नांगौ जानाय गोबां औ औ खहा बा नांगौ जानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ जों ओ सुफुंनानै लानो हायो। आरो जोंनि बे फिथाइ सामथाइनि थाखा फैसा बा रांखावरिजों नो जोङो जोंनि न'खराव थानाय सोरखौबा माने ओ ओ फरायसालि बा केलेजफोराव जो जोङो माने फोरोंनो हायो आरोना लेखाफोरखौ जोङो फोरोंनो हायो माने गोबां माने मानसि नि थांना थानायाव माने गोबां माने ओ गोबां हेल्प माने गोबां हेफाजाब खालामो आरोना बेबायदि फिथाइ सामथायाइनि माबा बागान बनायनायफोरा आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा माने फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै मा मा मिथियो?
औ जेनेबा आंबो नोंथांखौ एसे माने फोरमायना होनोसै आं मिथिनायबा मिथिनासो माने आं मा मा मिथिगौ होमबा रुफा नोंथां गोबां बुंखाबायबा जोङो जेनेबा फिथाइ सामथाइया, नोंथाङा मा जानो मोजां मोनो बा जों मा मा माने मुलाम्फा मोनो फिथाय सामथायनिफ्राय
औ औ।
एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो आं मिथिनाय एसे माने आंबो जे जे मिथिगौ। होमबा जेरै जों फि फिथाइ सामथाइ होननो थाङोबा जेनेबा जोंहा फिथाइ सामथाइया मोनसे रोखोमनि नङा होमबा माने ए बिराद जोंहा बेलेग बेलेग दं नालाय जेरै नोंथाङाबो बुंखाबाय दा आंबो दा बुंनोसै जेरै जोंहा दालिम दालिम फिथाइ आरो जोंहा थाइजौ फिथाइ आरो जोंहा जेनेबा नारें खमला आरो जेनेबा जोंहा थारबुस आंगुर आफेल आरो जोंहा जेनेबा आरो बेलेग बेलेग जोंहा जेनेबा ओरै थेरिफोरबो दं। बा एबा जोंहा आनारस फिथाइ न'आव मोननाय आरो बिनि लोगोसे जोंहा जेनेबा आमलाय फिथाइ आरो लोथि-लोथि खु आरो मेरला माने बेलेग बेलेग दंबावो आरो। ओ एनि उनाव जेनेबा जोङो बेफोरजों बा फिथाइ सामथाइजों जो जों मेरला मुलाम्फा मोनो माने नङा होमबा जों मेरला माने बेलेग बेले बाहायनो हायो जेरै जोङो नारें फिथाइ जेनेबा नारें खार्जिखौ जोङो ओ बेयो जोंनि थाखाय माने जोंनि देहानि थाखाय बिराद मोजां आरो ना। जेनेबा जोंनो भिटामिन सिबो होयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने बेयो जोंनि माने मोखांफोरनि थाखायबो मोजां आरो जेनेबा जों जोंथ दा नारें जेनेबा नारें खार्जि होनो होनोबाथाय जोंङो गरम बोथोराव बिराद बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। हा जेरै जोंहा जुस लोंनोबा जे बिदै लोंनो जेनेबा जों गम द्रायबाथाय जेनेबा जोंथ मिथिखागौ। खायोदि जेन माने औ बायहेरनि जेन बारै जुसफोरा कल्ड्रिंक्सफोरा जोंनि थाखाय मोजां नङा होननाय नंङा होनबा नोंथां बिनिखायनो जोंङो ओ गरम बोथोराव जोंङो जोंनि बे नारेंखौ खारजि नआव थांनायखौनो जोंङो दैयाव माने दै गुसु बा नोंथांङा जेनेबा माबायदि दैखौ मोजां मोनो। बा नोंथांङा फ्रिसाव दोननाय दैबो लानो हायोबा नर्मेल बा नोंथांङा जेनेबा मा दै दै दैजों मोजां मोनो नोंथांआ लानो हायो आरोना ओमफायो नोंथांआ आइस आइसबो लानो हायो बेयाव होनो गोसोबा होमबा नोंथांआ बेजोंनो सरबद लोंनो हायो बेनो माने जोंनि थाखाय देहाखौ थाजिमबो माने गुसुबो बानायो नालाय माने गुसुबो मोनहोयो। बा जोंनि देहानि थाखाय बे नारेंआ बिराद मोजां आरो ना नोंथां। आरो दा आंङो बुंनो थांङोबा नोंथां। नोंथां बुंनाय बायदि दालिम फिथाइ जोंहा दालिम फिथायाबो जोंनि देहानि थाखाय बिराद मोजां आरो ना। जेथिया जोंहा मोनसे ओ बेमार होननाय मोनसे दं जोंहा एनिमिया होननाय बुस्थु जोंहा जेथिया जोंनि देहा सोलेराव जोंहा थै खम जायो होमबाना जोंखौ माने डक्टरफोरा जोंखौ बे दालिम फिथाइखौ जानो थाखाय माने होयो आरोना। मानोना जोंहा बे दालिम। फिथाया जोंनि देहानि थाखाय बिराद मोजां बा थै -थै खम जानायफोराव जोंखौ बिराद हेफाजाब होयो आरो। आरो बेनि अनगा आंङो जेनेबा ओ मोनसे जेनेबा जोंहा नारें खमला होनोबाथाय जोंहा नारें खमलाखौ जों नआवनो गायना मोनो नङा होमबा। होमबा नोंथां जोंहा औ जोंहा जोंनि बे नआव गायनाय आरो माने जोंहा बायहेरायाव मोननाय नारें खमब्लाया बिराद आलादा जायो आरो माने बेलेग जायो जोंहा नआव मोननाय नारें कमब्ला फुरा माने खायफा जोंहाथ बिदि बारा माने गोदै। सोरनाबा सोरनाबा नखरफोरनिया गोदै जायो खिन्थु सोरनाबा सोरनाबा गोखै जायो नङा होमबा नोंथां। नोंथां माने जोंनियावथ बारा। गायला बाया नालाय खिन्थु ओ आं मिथिनाय बायदिबा आरोना नोंथां। आं मिथिनाय बायदिबा जोंहा भुटान बा अरुणाचलफोरनि नारें खमलाया बिराद माने गोदै। गोथावनो आरो ना आं मिथिनाय बायदिबा आरो माने आं जाफेरनाय बायदिबा माने बिसोरनिया गोदै गोदै। जायो ओमफाय माने गोथाव जायो आरो ना ओ मानोना बिसोर ओ नारें कमलानि बागानखौ ओजों माने अरुणाचलफ्राव बांसिन बानायनाय जायो आरोना नोंथां।
उम उम उम।
जायो नालाय बेफोरनि बागानफोरखौबो जों बारा नुनाय जाया खिन्थु जोंहा खायफा खायफा नखरनिफोराव जों नुनाय जायो आरो ना। नारें कमब्लाखौबो आरो लोगोसे जोंङो दा बुंनो बुंनो थांङो बाथाय आनारस आनारस फिथाखौ नोंथाङा मिनथिखायो खोमा जेरै औ जोंङो जेनेबा आनारस फिथायखौ सोरनिबा सोरनिबा जोंहा बे आनारस फिथायाबो माने बारिफोराव बा नखरनि बारियाव जोंहा थायो। थायो आरो ना ओ जोंहा। माने आनारस फिथायाबो माने जोंहा अरुणाचलफ्राव बांसिन जायो आरो माने गोदै बिसोरनिया जोंनाबो गोदैयानो। जायो खिन्थु माने बिसोरनिया एसे माने मोजांसिन जायो आरो ना जोंनिफ्राय मानोना माने जोंनियाव। थ बिदि माने बारा बागान बानाया खिन्थु अरुणाचलाव माने बेफोरनि जोंहा फिथाइ सामथाइनि बांसिनानो। बिसिनावसो बागान बानायनाय जायो आरोना नोंथां आरो दा जोंनियाव। मोननाय आपेलफोराबो बा आंगुरफोराबो जोंहा बांसिनानो बेलेगनिफ्रायसो साफ्लाय। साप्लइ फैयो नङा होमबा नोंथां औ खिन्थु जोंङो माने। जोंथ माने जों मिथिगौ खि ना जोंङो बायहेरनिफ्राय मोननाय बुस्थुफ्रा केमिकेलबो होनाय जायो। जानो हागौ खिन्थु जोंङो माने जोंनाव एबोल एबोल बा जोंनि नफोराव जों मोना नालाय जोङो बाहेरनिफ्रायनो बायनानै जानांगौ जायो आरो मानोना जोङो जेनेबा जोंनि देहानि थाखाय ओमफ्राय बेफोरो फिथाइ सामथायाइा बिराद गोनां नङा होमबा नोंथां? जोंङो बाहेरनि बस्थु जेने ओरै थाव थानाय बुस्थु एबा जों फ्राय बुस्थु बा एवनाय बुुस्थु जानायनि फ्राय जोङो बे फिथाइ सामथाइखौ जानायानो जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो बडि माने सोलेरनि बा देहानि थाखाय ओम ओमफ्राय आरो आङो जेनेबा बुंनो थाङोबा दा जोंहा ओ दा दा बायदि बोथोराव गोलोम बोथोराव जोंहा बांसिनानो लिथु आरो लेसु खो मोनो खान्थाल होन्नाय बुस्थुखौबो मोनो नङा होमबा नोंथां जेरै जोंहा लिथसु आ जोंहा माने लेथुव आरो लेथुआथ' बिराद जोंहा माने गोथाव नालाय जानो ओमफ्राययो जेनेबा जोंहा खान्थालआबो दा खान्थालखौ जोंहा फिसायावनो जों ओंख्रि जाजानाय नङा होनोमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा खान्थाल फिथाइखौ जेथिया जोंहा एसे मोन माने गोरा जागोन होनबाना जों गोथाङैबो जाजागोन आरो जोङो जेथिया मोनगोन होमबाबो जों जाजागोन आरोना बेखौ। औ होनबा नोंथाङा औ होमबा नोंथाङा खान्थालखौ गोमोनोनि जानो गोथां मोनो ना गोथाङै जानो गोथां मोना नोंथां?
आंथ' गोथांखौ जानो बारा बांसिन गोथाव मोनो आरो ना नोंथाङालाय?
आंबो माने गोमोनखौथ' आंबो बारा इदि गोथाव मोना आरोना ओमफ्राय आंबो गोथांखौसो माने बांसिन बांसिन गो गोथाव मोनो आरो जेनेबा गोथाङावथ' जों संख्रि फानलुजों गोजा जाबाय नालाय ओमफ्राय आरो जेखिया जोंहा गोथाङावनो जेनेबा गोदै गोदै थै माने गोदै गोदै जायोना खायफा खायफा हान्थालफोराबो बिदिबा गोथाव मोनो आरोना खिन्थु इदि बाराद्राय मोनद्रायबा ओमफ्राय आं बारा गोथाव मोना आरो माना मोनलेले माने बोरैबा मोजां मोना आरो औ ओमफ्रायो नोंथाङालाय खान्थालनि ओंख्रि जाफेरबाय नामा?
औ जाफेरबाय नोंथां आङो जोबोद गोथाव मोनो खान्थाल खान्थालनि ओंख्रि। औ हाय औ जोबोद मस्ला-मस्लि होनानै संबोला माने जोबोद बेदर बायदि मोनजायो आरोना जोबोद गोथाव। नि टेसहाय ओरैबायदि गोथाव मोनो आङो नोंथाङालाय गोथाव मोनो ना मोना?
आंथ' नोंथां आंथ' बारा माने बिदि जाफेरनाय जायाखैमोन आरो ओ बिदि खनसेफोरनो जाफैबायमोन खिन्थु दा बां माने आं बारा पात्ता माने आं बावबाय आरोना माबायदिमोन टेस्टआ
औ अ अ औ
बिदिमोन आरो
औ औ आरो आरो जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोङो ओ गोबां माबाफोरबो मोननो हायो जोङो जोङो जेरै इउस खालामो ना क्रिम लिपस्टिक लिप बाम बेफोरबायदिफोरबो। जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्राय मोननो हायो आरोना
औ जेरै जोंहा ओ गोथार थानसालियाव होनो जलायनो धुप बा एबा जोङो पारसेन्टफोरखौबो मोननो हागौ।
औ औ लोगोसे क्रिमफोरखौबो नारें नारें फिथाइनिफ्राय लोगोसे दालिमफोरनि लिपबाम बेफोरबायदिनो मोननो हायो आरोना जोंफोरो औ। औ औ गोबां मुलाम्फा जायो जोंहा बेफोरबायदि। बेफोरनि बेफोरबायदिखौ जोङो फिथाय सामथाइखौ जोङो गायनांगौ आरो ना न'फोरावहाय।
औ दे बिदिब्ला नों बिथां जोंहा ओ-समाबो जानानै फैबाय।
औ औ दे नोंथां दे
गोजोन्थों
औ गोजोन्थों